खोनादोंना नोंथाङा? औ औ नोंथाङा मोजां ओ मोजाङैनो दङना नोंथाङा?
औ मोजाङैनो दं नोंथां।
औ नोंथाङा दायो फ्रियैनो दं ना?
औ आंङो फ्रियैनो दं नोंथां।
औ औ होमबा नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव खोथा सावरायनो हागोन ना?
अ नोंथां सावराय जागोन।
औ औ जोंना होमबा टपिकआ जादों माने बर'फोरनि ओ बाहायनाय। हाबाफोराव बाहायनाय माने ओ गय फाथैनि सोमोन्दै सावरायो माने जोंहा माने गय फाथैखौ जोङो मा मा हाबायाव बाहायो आरो गय फाथैखौ जोङो माबायदियै रोखोमै गायनानै जोङो फिथाइ सामथाइ मोननो हायो। आरो गय फाननानै जोङो माबायदि रां मोननो हायो बेफोरनि सोमोन्दै माने एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङा गय फाथै आबाद मावनायनि सायावहाय माबायदि मावो? बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो।
औ जागोन नोंथां ओ नोंथाङा जि ओ सोंनो सोंलु सोंदों बिनि सोंथिखौ ओ बिनि फिननायखौ आं होगोन। बिदिनो गय फाथै होनबाथ' जोङो गिबियाव आं गायजेननायखौ खोन्थानोसै गिबियावथ' जोङो गयखौ ओ फुलि फुलिखौ जावायग्रोनांगौनो गयखौ इदिनो जों गय जेब्ला गया रायो अब्ला जों बेखौ हानना जावायनाय जायो। बि इदिनो जा इदिनो जावायनाय जायो जायो आरोना ओ इदिनो हाफोराव जावायनाय जायो बिदिनो बस्थाफोराव खनाफोराव दोननानै जेब्ला गाजा बेरो जों बेखौ हायाव जावायनानै बोसोरसे बोसोरनै गाहाम दोनो अब्ला बेखौ गाय स्लायबाय थायो आरोना खनथाम खनब्रै जेसेनो गायस्लायो एसेनो फिथाइ थायो आरोना बेनि थाखाय जोङो गायस्लायनाय जायो बिदिनो जेब्ला जौ देरो बोसोरथाम बोसोरफोर जायो जों बेखौ ओ फाइनेल गाय फाइनेल गायस्लायो आरोना बेखौ गायनाय बायदि जायो जों बिदिनो लारि लारि गायनानै जेब्ला गायनायनि उनाव जों बेखौ जोथोन लाबाय थानांगौ बिदिनो गोदोनि समावथ' हासार होनामोन हानि हानि सायाव सोनारोमोन आरो दानाथ' हासार होयो बांसिनानो बिदिनो जों जेब्ला बोसोरब्रै बोरबा गाहामायो अब्ला जों गयनि फिथाइखौ मोनो आरो गयनि फिथाइखौ महर मोनो आरो बिबारबो आरो बिदिनो बिबार बारथाय बिबार खुंबाथाय हारसिंनो फिथाइ थायो। ओ बिनि उनाव जोंङो। जेब्ला गया गोजौ जायो बेयावनो जोङो फाथैखौबो गायनाय जायो आरो ना बि फाथै देन्थाफोरखौ लाबोनानै गुबुननिफ्राय लाबोनानै न'आव थाखानाय फाटैफोरखौ लाबोनानै माने गायनांगौ आरो बिदिनो गायनानै गययाव मानलायो मालाय मानलायनानै बिदिनो मास मोनसे मोननै मोनथामाव खिलियो बिदिनो बोसोरसे गाहामबाथाय जोंङो। बिराद मोजां नुयो आर ना फाथैयाखो हारसिंनो मानलालाबायनानै बिदिनो बिलाइ जायो आरो ना बिदिनो जोंङो अखा बोथोराव बांसिन मोजां मोनो फिथाइफोरखौ बिदिनो
औ औ
गयखौ बिदिनो मोननो हायो आरो जों बिदिनो गयल फाथैफोरखौ जोंङो। ओ बिदिनो ओ फाननाय जायो आरोना बिदिनो बिदिनो गय फाथैखौ माबादि फाननो राङोबब्ला जों बिदिनो गय फाथैखौबो बिराद थाखा दं मानो होनब्ला जों सासे मानसियानो गय गायोब्ला जों बिगासे बिगाबा गाहाम गायोब्ला गया बिदिनो जोङो गोबां रां आरजिनो हायो आरोना जायनि थाखाय जों रांखौ बोसोरसेयाव खनसे खायो नालाय ओ गयखौ बेखायनो बोसोरसेयाव रां मोननाय जायो आरो ना जायनि गेजेरजों जों बेफोर गोबां रां आरजिनो हायो। जों जेसेबांनो गय बागानाव थागोन एसेबांनो जों रां मोननो हागोन आरो बेनि अनगायैबो जोङो फै फादैयाथ' बार' मास नालाय बिदिनो अखा बोथोराव बांसिन ओ खम जायो आरो ना फाथैआ बारा मोजां जाया होमब्लाबो बे समाव जों फाथैया दाम जायो मानो होनब्ला बे समाव फाथैआ सोरनाबा सोरनाबा थैयो। आरो फाथैया मोजां जाया हब्ला अब्ला जों बे समाव फाथैनि रांनि बेसेना बांसिन जायो जायखौ जोङो बे समाव बिराद रां खामायनाय खाथायनायनि गेजेरजों बिनि अनगायैबो जों पाथैक बेखौ मा मायाव बाहायो होमब्ला गय फाथैखौ माबायाव बाहायोब्ला जोङो बर'फ्रा मान सनमाननि खोथा फैयो। फाथै होनब्ला जों हमना ला मोनफ्रोमबो खामानियावनो जोङो। मानसिनि जुलि जानाय थैनाय मानसिनि जोनोम जानानै लानानैसो मानसिनि थैजासिम जों गय फाथैनि गोनांथि जायो जों बिदिनो सोरबा सोरबा फुंनि सोरांनिफ्राय ओ मोनाजासिम एबा मोनानि ओंखाम जाजासिम गय फाथैखौ जों बाहायो जों मान माननि खोथा बुङोब्ला जों दा गय फाथैखौ सोरनिबा न'खराव हाबा जायोब्ला बिदिनो न'खरफ्राव जोङो गय फाैयो जरा जरा होननानै जोङो बिदिनो ओ गय फाथै जरा होनानै जोङो जुलिनि थाखाय ओ खोन्थाहैनाय जायो बा खबर होनाय जायो। गासिबो न'खरफ्राव एबा बबा गामिफ्राव हैनाय जायो। बिनि अनगायैबो जों जेब्ला मानसि न'खराव थैयोब्ला जोंङो। दस्रा एबा बस होनो थाखायबो जोंङो बिदिनो गामियाव गामि गामि लेंनाय जायो अब्ला जों बिदिनो फाथैफोरखौ जरा होआ आरो ना बिदिनो फाथै गांसे बिदिनो गय गय थाइसे बिदि होननानै जोंङो ओ न'खर न'खर थांनानै लिङो आरो ना खबर होयो। ओ बिदिनो आरो बे बिदिनो जोंङो मान सनमाननि खोथा बिराद फैयो गय फाथै बिदिनो जों हाबा समावबो जों गय फाथै हमनाला ओंखाम जानायनिफ्राय लानानैफ्राय जों सोलोंनायनिफ्राय लानानै जेब्ला जों सालोंखाङो अब्ला गयखाै जायो ओंखाम जाखां ओमबा जों गय फाै जायो जों गोबां बायदि रोखोमाव बेफोरखौ बाहायनाय जायो आरो ना जों जोंनि बर' हारियाव गय फाथै गैया होनबाथाय मान सनमान गैया होननाय बिदि जागोन आरो ना।
औ औ
हाबा जानाय समावथ' गोबां गय फारथिनो मोनसे जों आरो जों बर'फ्रा हिन्दु माहारि आरो बाथौ धोरोम गोनांफ्रा एबा जाय सिबि बेफोर थ' गय फाथैनि गोनांथि जायो मानोना जों बाथौ फुजायावनो जा बायदि बायदि रोखोमनि फुजायावनो जा जों गय फाथैनि गोनांथि जायो। बेनि बेनिखायनो जों गय फाथैनि गोनांथिया गोबाङानो दं होनजायो नोंथां। बिदिनो जोङो बेफोरखौ रां रुफानि थाखायबो जोङो गोबां सुबुंफोरा बिदिनो बागान खालामनानै एबा गायनानै जोङो रां आरजिनो हायो आर ना दा
औ औ
बिदिनो जोङो गय फाथैखौ गावबा गाव न'खराव बिदिनो सोरबा जाय जायनो न'खरनाव जाग्रा सुबुं दं बिसोरो बिदिनो फुंनि सालोंखांबाथाय जायो। फुंनि ओंखाम जाखांबाथाय जायो हरनि ओंखाम जाखांबाथाय सानसु ओंखाम जायो। बिनो सोरबा जोंनि न'खराव सोरबा आलासिफोर फैब्ला एबा सिनायै मानसिफोर फैबा जों बेखौ बिसोरखौ जाहोनाय जायो। जायनि थाखाय जों बेफोर जानायनि थाखाय जों गोबां मान मोननो हायो आरो ना। बेफोरखौ जों आलासि सिबिनाय एबा आलासि बरायनायाव जों बेफोरखौ जाहोनाय जायो आरो नोंथां।
औ औ
बिदिनो आरो दा नोंथाङाबो बिनि सायाव एसे फोरमायदो नोंथाङा मा सोंथि सोंदोंमोन नोंथाङा बेखौ एसे फोरमायदो। औ नोंथांनि मोनदांथिजों
औ गय आबादफोरखौ जोंहा गोबां माने बर'फ्रा मावो आर ना। बर'फ्राबो मावो नाथाय दानि जुगाव जोङो माने बर'फोरनिखौ माने गोबां मानसिफ्रानो नुनानै माने सोलोंनो हमबाय आरो ना। जिहेथु जोंहा गय आबाद मावनायाव जोङो गोबां एसेबांबो खस्थ' गैया माने जोंहा गयखौ जोङो फार्स्टाव माने गय फिथाइ गोमोन गोमोन फोरखौहाय जोङो हाननानै जावैनांगौ जायो आर ना हाननानै जोंहा बस्थायावहाय दा दोननानै मुसिहोगोरो मुसिहखांनायनि उनावहाय जोंङो बेफोरखौ जोङो जावैनाय जाहैयो आरो ना बेनि उनावहाय जोंहा माने जाय हायावहाय जोंहा जावैगोन बेखौ जोङो जावग्लिनानै एबा हालौवग्लिजोबनानै लाग्रोनांगौ जायो आरो ना। बेनि उनावहाय जोंहा बेखौ माने आलु गायनो नागिरनाय बायदि माने सिन बोनानै एबा हाखर हाखर गोथौ बोनानै जोंहा लाग्रोनाय जायो आरोना बेनि उनाव जोङो माने गयखौ जोङो फिथां फिथाइखौ जोङो दोननाय जायो गय फिथाइखौहाय जोङो एक फुट एक फुट जखानि दोननानै माने मोजाङै दोनजोबनाय जायो आरो ना लाइन लाइन बेनि उनावहाय बेखौहाय दोनखांनायनि उनावहाय जोंहा जिगाब होनाय जायो आरोना जिहेथु जोंहा बेखौ थाब गाजा हरनो थाखाय माने जिगाब होनाय जायो गुदुं खालामनो थाखाय जिगाब बोसिनाय जायो आरो गय दुनाय खंखौबो होसिननाय जायो बेनि उनावहाय माने गयआ बे गाजा अर माने गोबां समबो लायो जेरावहाय सय मास गाहाम सात मास गाहामजोंहाय माने गाजा हरो गाजा देरो आरो गया बेनि उनावहाय माने जोंहा गयखौगाजा हरखांनायनि उनावहाय गायस्लायनो थाखाय माने ओ गोबां ओ गाहाय गाहायफ्रावबो गायस'नो उम सोरबा सोरबा मानसिफ्रा आरो गोबां गोजौ गोजौ जानानैबो गायस्लायो ओ गुबुन गुबुन बिदिनो गायस्लायो आरो ना मानसिफ्रा जिहितु जोंहा जानजिसेसो जायोब्ला माने गायस्लायो गय फुलिखौहाय बेनि उनावहाय गायस्लायखांनायनि उनावहाय जोंहा गायस्लायनो थाखाय माने गय फुलिनि हाखौबो लांफानांगौ जायो आरो ना हाखौ लांफानांगौ जायो जोंहा हाफोरखौ गारलांजाया माने ओ जिहेथु जोंहा खोथिया फुनायफोरबायायदि नङा आरोना था बेनि उनाव जोंहा हाखौ लांफानानै गाहैनायनि उनावहाय ओ जेराव गय बारि बानायगोन बेवहाय माने हाखर जावनानै ग्रोब सोनानै दोनहैनांगौ आरो बेेनि उनावहाय माने गय गय फुलिखौ माने जोबोद मोजाङै नारसोनांगौ गासोनांगौ आरो ना जिहेतु जोंहा दै हाबनो हायै बायदि हाबोब्ला माने जोंना गया माने मोजां जाया एबा थैयो एबा दैया गुदुं जाहैनानै माने थैयो आरोना गय बिफाङा बेनि उनावहाय माने गय फिथाइ मोननो थाखाय जोंहा ओ गोबां समबो लायो ओ जेराव जोङो ओ सात बोसोर एबा सय बोसोर फास बोसोर बेफोरबायदि लायो आरोना गय फिथाइ मोननो थाखाय गय फिथाइ मोननो थाखाय बिदिनो लायो ओ सात बोसोर खमो आरोना जोंहा गय फिथाइ मोननो थाखाय सात बोसोर नांगौ जायो बेनि उनावहाय माने ओ फिथाइखौ मोननो हायो आरो ना जोंहा दा ओ दानि बेलायावहाय जोंहा गयनि बेसेनखौ जोंहा गोबां नुनो मोनदों आरो ना जेराव जोंहा गयखौ जोङो ओ गोरलै एबा ओ गोरलै फिथाइ थायनायावबो फानो जोंहा बेनि उनावहाय जोंहा सोमनानै एबा फबनानैबो फानो जिहेतु जोंहा गय बोराइ होननाय जायो गआ माने बोराइ एबा सोमनानै फानोब्ला जोंहा माने गोबां रां मोनसिनो आरोना गय बोरायाव फानोब्ला जिहेतु जोंहा गय बोरलैयाव गय गोरलैयावहाय माने बारा मोना जिहेथु जोंहा दा बायदियाव माने सेरसेयावनो माने सल्लिस थाखा पन्सास थाखा बेफोरबायदि जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ओ जोंहा गोबां रां मोननो हायो गय फाननानैबो गय गायनानैबो ओ बेनि अनगायैबो माने गय बोराइायावहाय जोङो गोबां रां मोनसिनो ओ जेराव जोङो ओ थाइसे एबा थाइनैजोंनो दस थाखा गाहाम मोनो बेनि अनगायैबो माने खान्दि खान्दि हिसाब फाननानैबो जोङो गोबां मोनो आरोना बेनि अन फ्रायबो माने गोबां ओ गयनि बाहायनाय होननानै बुङोब्ला जोङो गोबां गुबुन गुबुन जायगाफ्राव फानहरनानै माने बेफोरनो गोबां इदिनो जाग्रा बायदिसिनाफोर जेरै जोङो सिखर केफि बिमल बायदि बायदिफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो ना बेफोरबायदिनो माने बानायनानै एबा ओ केमिखेल लगाय देरनानै माने बेफोरबायदि ओ गोबां रां खामायनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो ना बेयो माने गुबुन हारिनिफ्राय एबा गुबुन जायगानिफ्रायसो फैयो बेफोरबायदि स्कर, केपि बिमल सिगनेसार बेफोरबायदिया गुबुन जायगानिफ्राय फैयो आरो ना बेनि अनगायैबो माने ओ गोबां रोखोमनि गयखौ जोङो बाहायनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो जेरै जोङो फुजा सुजा होनायफ्राव जेरै बर'फोरनि फुजा गोबां फुजा दङ बर'फोरनियावथ' उम बेफोरबाय बेयाव जोङो माने बाहायनायखौ जोङो गय फाथैनि बाहायनायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो जिहेथु जोंहा मोनसे फुजा सुजा बायदि जा होनो थाखाय माने गय फाथैटखौ नांथारगौ जायो आरो। बेनि अनगायैबो हाबा हाबाफोरावहाय जोंहा गोबां गयफोरखौ जोङो नांथारगौ जायो जेराव जोंहा गय जानाय बायदिनिफ्राय जोङो ओ जाहोथारनांगौ हाबाफोरावहाय। जिहेथु जोंहा बेनि अनगायैबो आलासिफोर फैयोब्ला। आलासिफोर फैयोब्ला जोंहा गयफोरखौ जाहोनाय जायो जेरै साहा लोंखांनायनि उनावहाय गय फाथै नांथारगौ जायो ओ बेफोरबायदि ओ बाहायो आरो ना गय पाथैफोर बेनि अनगायैबो माने गय फाथैखौ माने गोबां मानसिफ्रानो दानि बेलायावहाय ओ जानायफोरखौ जोङो नुनो मोनसै आरो। जिहेथु जोंहा गय जानाया माने गाज्रिबो आरो मोजांबो आरो ना। जोंहा माबा मोनसे ओ बेदर आखाय बेदर फिसा जानानै माने खुगाफोरखौ बोरैबा मोनोब्ला जोंहा गयफोर जायोब्ला माने मोजां मोनो आरो ना खुगाफोरखौ। स्रां मोनो साफा मोनो बेनि अनगायै माने गय जानानै जोंहा गोबां बेराम आजार जानायखौबो जों नुनो मोनो। जिहेथु जोंहा गयजों जाफानाय सुनै गय फाथैजों जाफ माने सुनाया जोंहा गोबां गाज्रि आरोना जोंहा गोबां जायोब्ला माने अन्थाइ जायो बिखा माबाफोरावहाय। बेफोरबायदियाव माने अन्थाइ जानो चान्स थायो माने गोबां जायोब्ला। बेफोरबायदि जायो आरोना गाज्रिबो मोजांबो आरो ना गयनि बाहाय जानाया गय जानाया माने बेनि अनगायै माने गयनि बेलायावहाय जोंहा गोबां बेफोरबायदिनो। बर' फोरनि बाहायनायफ्राव जोङो गयफोरखौ बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो। ओं गय फाथै फाननानै माने गोबां रांखौबो मोननो हायो आरो दानि जुगावहाय जोङो गोबां गिदिर गिदिर गय फाथै बागान बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना। ओ गय गय बिफाङाव जोङो गोबां रोखोमनि ओ मानला होनाय जेरै जोङो फाथैया थाबाय आरो मस्लाफोर मस्लाबो जोङो माननो होनो हायो मस्ला होननानै बुङोब्ला जोंहा जेरै गुलमरिस बेफोरबायदिखौ जोङो गय बिफांफोराव मानला होनो हायो। जेरै जोङो बेफोरबायदिजोंबो जोङो गोबां फैसा मोननो हायो आरोना। ओम बेफोरबायदि फाननायनिबो बेनि अनगायैबो।